हेलौ नोंथां
अ नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दोङो नोंथां
अ नोंथांजों आं मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदों सावरायजागोन ना
औ सावराय जागोन दे नोंथां।
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव सबाइजों साम' बे ओंख्रिखौ माबोरै मा आदबजों बनायनानै जानाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां ओ साम'जों सबाइ होनदोंमोन ना नोंथां?
औ
अ साम'जों सबाइ मा होनो सबाइखो जोङो जेनेबा बायनानै लाबनानै जेनेबा दैयाव इसे से सोमहाबनांगो आरो
उम
ओमफ्राय जों ओमफ्राय साम'खौ जेनेबा जों साम'खौथ' जोङो नाफोरखौनो थांबा दैमा नङाबा हाखर हाला दंग'फोरनिफ्राय ओ दांग्रुम माबानानै खननानै लाबो दांग्रोमनानै
आ
ओमफ्राय साम'खौ जेनेबा जों संनो थाखाय जेनेबा साम'खौथ' उम मोननै रोखोमनि जाजायो। नङा होनबा नोंथां? जेनेबा साम' खौ जोङो सामुनि मोदोमखौ जोङो एरख'नानैबो इखोबो ओ फ्राय जाजायो ओमफ्राय आरो साम'खौ आरो बिदिनो जोङो माबा रो ओरैनो गथायैबो बिनि दाखोनखौ गारनानै संना जाजायो नङा होनबा नोंथां
अ जाजायो
लोंगि ओ साम'जों सबाइ संनो थाखाय जोङो सबाइखो ओ जेन'बा गिबियावनो सारायाव होनानै जेन'बा गोदौ होनांगौ आरो नोंथां
औ
औ बिनिफ्राय जेनेबा गोदौ होनानै जेनेबा उनाव खारै होबाय बिनि उनाव जेनेबा बेयाव होनांगो जेनेबा फालौ जेनेबा संख्रै बेफोरखौथ' होखानांगोन नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां
औ बिनिफ्राय सबाइखो त' जों संनो थाखाय सबाइखौ गिबियाव जोङो थाव एसे होननानै जों एवफ्राम ग्रोना लानांगौ। नङा होमबा नोंथां औ बिनिफ्राय जेनेबा सबाइया जेनेबा रुइबाथाय बेखौ जोङो माबा मारिनांगौ पाग्रास मारिनांगौ बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय बिनिफ्राय सबाइ एव फ्रामना दोननाय सबाइखौ जोङो ओ जेब्ला सबाइ ओंख्रिया गोदौयो होमबानिया जोङो साम'खौ होयो ओंख्रियाव ओ बिदिनो जेनेबा बे ओंख्रियाव होनो गोनां मायबाफोर मस्ला मस्लि होनो गोनांबा बेफोरखौ होनानै ओ होना होयो। बिनि उनावनो सबाय ओंख्रिया संनाया जायो आरो नोंथां
अ अ
नोंथां नोंथाङा माबायदि सङो सबाइ ओंख्रि आरो साम'खो?
अ ओ हागोन नोंथां ओ जोंहा माने आङो ओ ना आंनि आंनि आदब खो माने ओ सबाइ खो ओरैनोथ' दाना न'आव फोनाया खम सै बायनानै लाबाय जायो ओ खौ गथायै बायनानै लाबनो गोथावसिन जायो आरो माने न'आवलाय एव हुख्राननानै हुख्रेमनानै बेफोरबायदि बानायनाया गोथावसिन सिन जायो ओ प्राय जोंङा ग खौनो बायना लाबो बो ओ गथाखौ बायना लाबो बा मा खाम नांगो खामानिया बुरजासिन जायो जेरै बे सबाइ गथ थाखौ बायना लाबखांनानै मेगं एसे एवफ्राम नांगो एवफ्रामनानै आरो बेखो ओ माबा नांगो। हुख्रेम नानै नै बेखौ सोमनानै दोनो आर' सोमना दोननानै अ बिनि उनाव सु-सुखाङो सोमना दोननानै बेयाव सब बिगुर गोसोम गोसोम थानाया खारो आरो बेनि उन दाव ओ नोङो साम'जों होनदों नालाय साम'खौ जोंना ओ खननोबो थांनो हायो खाथिनि दैसा बा दैमाफोराव खननानैबो मोनो ओ बेखौ बायनानैबो मोनो। बायनानै लाबोबाबो खननो खननानै लाबोबाबो बेखौ एखे रोखोम मैनो माने एखे आयदायैनो बा हायनानै जानांगो जेरै बेयो साम'आव गोबां ले बा मैलाफोर हाबना थायो नालाय बेखौ साननैबा सानथाम जोंना सोमना दोननाय जायो। ओ सोमना दोननानै बिनि मैलाफोरा गलाङो आरो। गलांनाय उनाव बेखौ हुयो बोखांनानै साफा सुनानै आरामनो हुयो। नोङो कारजिफोर होनानैबो नों सु सुनो हायो आरो जों बेखौ मनायाव लानानैबो हुनानै सुनो हायो।
उम उम
बिनिफ्राय नोंथां सबाइखौ जेन'बा सबाइखौ जेन'बा ओ साम'खौ जेनेबा सबायजोंल' संजायो ना बेलेग मायबाफोर? जोंल' संजायो नोंथां
साम'खौ संजायो गोबां रोखोमै नों खाला दालिजोंबो सं संजायो दालि, मुसुर दालि फोरजोंबो संजायो आरो। ओ साफा खालाम बहुत साफा खालामनांगौ जायो सबाइ माबा साम'खौ बिनि धाखोन थायो बेखौबो गारनांगौ जा जायो बेनि उन जाबो एसे दाननांगौ। जायो नों जुदि बेखौ गथायैनो सोबनानै जानो थाखाय आरो ना आरो जोंना सामुखौ ओरैबो जायो जे बेखौ बेनि मोदोमखौल' ओ बेखौ साम'खौ गथा गथा रुबाय सा फा सुनानै रुनानै नि मोदोमखौ एरख'नानै नों बिलाहिजोंबो एवना जा जायो फानथाव गोखै जैखौ बुङो आरो बेखौ सिंग्रि मिखिजोंबो एवना जा जायो ओ बिदिनो आलुफोरजों बो एवना जाजायो आरो ओ सबाइ खाला दालि, मुसुर दालि ओ बेफोरजोंथ' आलु फोरजोंथ' बेखौ जाखायो नालाय साम'खौ आरो बेखौ एरख'नानै बो ओरै उम फ्रायबो एवना जानो हायो आरो बिद दि गुबुन गुबुनफोरजोंबो होफादेर नानै ओ एवनानै जायो आरो नोंथां मोननिखि सामु खौ सबाइजोंल' जायो ना आरो गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंबो जायो?
ओ जोंनिखि सबाइजोंल' जाया गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंबो जायो।
अ
जेन'बा ओरैनो दालि खारै काला दालि खारै बिसोरजोंबो जायो उम माबाखो साम'खौ
अ अ आरो नोंथां
नोंथांमोननियावहा गोदोनि बायदि ना, हांख्राय हमनाय हुदाया दासिमबो दङ ना गैला?
ओ बुंनो थाङोब्लाथ' ओ एसे कमखोनो बुंनांसिगोन उम गोदोनि बायदियै इमान बिदि नुनो थांला ओरैनो खम जाबाय आर' जेन'बा जों दुब्लि फोथारफोराव जेनेबा खांख्राइफोर जानो थाखाय जोङो खांख्राइखौ खन'नानै लायनांगौ आरो नाफोरखौ जेनेबा गुरनो थाङो बिदि जेनेबा दै दुब्लिफोराव दैफोर बाना जाबा एसे एसे दै थानाङो बेफोरावबो नाफोरखौ हमहैयो इदिनो खांख्रायफोरखौ जों हमनानै बो जायो आरो बायनानैबो जाफैयो नाफोरखौबो।
औ
नोंथांमोननिथिंबो बिब्दि खांख्राइफोर हमनाय नेमखान्थिया राबो सोलिगासिनो नामा?
अ औ सोलिदों नोंथां दासिमबो ना हाग्रा हनाया जोंनि ओनसोल दोङो ओ खांख्रायखौ खौ जोंना ओै दैजां बोथोरावथ' फोथारफोरावनो मोनलाबायो ओ खांख्राइ एंखावरि गां जेमा होनोब्लाथ' जोंना जोबोर गोथाव बे जोंना ओरै दा दैज्लां बोथोरावथ' दुब्लि फोथारफोराव मोनो आरो जों मेसें जाब्लाबो जोंना खाथिनि दैमा दैसा फोराव हमनानै मोनो बेफोरबायदिनो खांख्रायखौ आरो मा रोखोमै जायो होनबा ओरै जायो जेरै जोङो मैथाजोंबो ख्लानानै बेखौ खांख्रायखौ आरामनो दैयाव दसे दोननानै सा फावहोनानै बेखौ बोख्लानानै मैथाजों जोंना आ एवनानै जायो आरो आरो बेखौ दुन्दियाफोरजों बा आ खाजि बा माइसुन्द्रि बे फोरजों देनानैबो जानो हायो। हायो आरो बेनि उनाव ओमायखौ जों गथा गथायैनो अनलायावबो होनो जानो फायो आरो भेन्दि बाय फिथा होनानै ओंख्रिबो जोंना जानो हायो बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमै जानो हायो आरो खांख्राइ एंखावरि गांजे माबाफोरखौ
नोंथाङा ओरै ओ खांख्राइ होनोब्ला खांख्राइखौ बांसिन माने माजों जों जायो आरो जानायखौ मिथि मोनो आरो माजों बांसिन जानानै गोथाव मोनो?
अ आं बेखौ मिथि मोनो माने जोंनि न' नबो जेनेबा ओ जों माबायदि जायो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै। जेनेबा जों खांख्रायखो जेनेबा मैस्थाफोरजोंबो गथायैबो जा माबा संजायो जेनेबा गो बा गाबा गाव माबासो नालाय मादो जायो? जेनेबा जों हांग्रायखौ जेनेबा जों सेफायनानैबो माबायो सङो मैथाजों ओमफ्राय ओरैनो मालाबा थास' आथिंफोर मोनबाबो थास'फोराव एफ्राव फायना होयो ओमफाय गथायबो जायो इदिनो जोङो खावनानै हांख्राय खावनानै जों बाथोनबो खालामामनानै जायो बाथोनबो देनानै जायो
आ
उम इदिनो गोबां रोखोमै हांख्रायखौ संनानै जायो आर।
उम
ओमफाय नोंथां नों नोंथाङा जेनेबा बिदिनो नाफोर गुरनो थांफेरदो ना?
आ ना फोरफोरखौ गुरनोलाय थाङो थांबाबो माने गोदोनि बायदि गोबांथ थांला ओरैनो सम सम ओ थाङो आरो दा दैज्लां सफैदो बिदि नालाय दैज्लाङाव आरो फो फोथारावनो जोंना गांजेमा एंखावरि खांख्रायफोरा मोनलाबायो नालाय बे बेबायदिनो थाङो दैज्लां बोथोराव फोथाराव गुरनो ओ ना ओमफाय दैज्लां बायनानै जिहेतु दैसाफोराव गुरनो थाङो बेफोराव खम जाबाय आरो बेफोराव थाङा आरो बारा नोंथाङा ना गुरफेरनो मोनबाय ना मोना? हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ खोनादोंना नोंथां?